औ खोनादोंना औ खोनागासिनो दे आंबो। ओ जों सावरायसै बिदिब्ला हारिमुनि बागै सावरायसै ना बर'नि हारिमु।
औ औ।
बर'नि हारिमुनि बागै आं बुंग्रोनसै फंनैसो।
हारिमु होनोब्ला जोहा बर' हारिया गावनि आंगो हारिमु दङ राव थुनलाइ गाननाय जोमनाय दामनाय देनाय बेफोरनो नामा बर'नि हारिमुवा। बेफोरनो ओं। फोरनो गोलैयो गाहायै। हारिमु। हारिमु नङाब्लाथ' मोनसे हारिया थांनानै थाया थानो हायाना। जेरै उम बर'हा गावनि आंगो मोसानाय दङ। बागुरुम्बा मोसानाय। उम बागुरुम्बा। बारदै सिख्ला मोसानाय दाउस्रि देलाय मोसानाय अनेख दं आरो दंबावो बायदि बायदि।
औ।
हारिमु होनोब्ला दिनो गाननाय जोमनाय। बर'आइजोफोरनि गाननाय औ। बेफोरबो गोलैयोना।
दा नायजोबनायाव आं बुंनोसै ओ
औ दे बुंदो।
जोंनि हि-हिनजावसा एबा बिमाफोरनियाहाय दख'ना थाबाय मेन ट्रेडिसनेल ड्रेस आरो जोंनि ओ हौवाफोरनि थाखाय गामसा मेन जायखौ जों माबायो आरो ट्रेडिसनेल जों जाय जों बरायो मानसिफोरखौ जोंनाव आर'नाइ थाबाय ट्रेडिसनेल आर'नाइ। बे आरोना गाननाय जोमनायाव।
औ आर'नाइ आर'नाइया जोंनि माने बुंनो थाङोब्ला माबाना बाख्नायजाथाव जेरै गिदिर गिदिर मानसिफोर मिथिं दावथिं जायोब्ला बिसोरखौ गोदोनायाव मान होननानै मान बावनाय जायो। ना आर'नाइ होनानै?
औ जोंनि बर'नि सिम्बोल
उम सिम्बल ने उम नेेरसोन्थि। नेरसोन आरो हारिमुनि बागै सावरायोब्लाथ' जोंहा अनेख दङ जेरै ना गुरनाय साम' खांख्राइ हमनाय बेफोरबो बर'नि माबाना हारिमु
औ
ओ ओम जेखाइ खबाइ हेबनाय उम आखाइ आखाइनि हाबा। ना
औ औ
बे जेखाइ खबाय फाननानैनो जोंनि बर'फ्रा जिउ खुंनाय राहायाव माबायो आरोना फिसा फिसौफोरखौ फेदेरनाय। खांनाय बा न'खर खुंनायाव एसे हेफाजाब होयो आरो थाखा फैसा बे फाननानै मोननाय जायो नालाय। बे आरो
बेजों लोगोसे जोंना ट्रेडिसनेल फुदस दङ।
उम उम जानाय आदारफोर दङ उम बर'फोरनि आंगो उम बे जानाय आदारनि सोमोन्दै बुंदो नोंथाङा फंनैसो
जानाय आदाराव मेन-मेन-मेनथ' दं बिराद ओ आं मोननै मोनथामसो होननोसै जेनेबा अनला दाव बेखौ बेबो मोनसे ट्रेडिसनेल फुदाव गोलैयो।
औ औ
बेजोंनो नारजि
नारजि नारजिजों नारजि अमा बेदर। उम
अमा बेदर
उम बेफोरो जि आइ टेक मोनबाय नङा होमबा ना एयो जि आइ टेक मोननाय उम। भारत सरखार आसाम सरखारजों गनायजानाय ओंख्रि जोंनि बर' हारिमुनिफ्रायबो आरो। आरो सबायजों दाउ, नारजि, अनला मेवाय बायदिसिना साम' खांख्रि
साम' खंख्रियाव औ बेफोरबो जोंना बे माबाबो
नाफामाबो जोंनि बर'नि ना जानाय आदार उम नाफाम।
जोंनि बे जेखाय खबाय हेबनायजोंनो रिलेटेड होनजायो। बेजों फाननायजों लोगोसे बे थु जों
उम उम बर' आइजोफोरा बा बर' हौवाफोरा दुब्लियाव बा दैमा दैसायाव गुरहैनानै ना मोनबोनायखौ औवा हासुङाव थुमनानै उम बिदिनो सप्तासे बा मास मोनसे दोनना नाय उनाव बोखांनानै नाफाम खालामनानै जानाय जायो आरो बे
औ
बिदि आरो आरो हारिमुनि बागैनो गुबुन माबाफोर
दा जों रावखौबो होननो हायो। जोंना कनस्टिटिउसनावहाय बे अलरेडि इनक्लुदेडखा बेफोरनो दा आरो लासै लासैयै जोंनि बे गोजौ फरायसालियाव दिहुन ओ थिखो जाबाय। आरो बांसिनै औ औ सेडिउल हाब्बाय दा बेखौहाय नेसनेल नेसनेल लेंगुवेज मोनसे
उम
माबाया खम बे-बेहायबो हाबबाय।
जोंनि दाइनथि सिदुलाव हाबबाय आरोना जोंनि बर रावाबो बयजोंबो गनाय जानाय माने मिथिजानाय जाहैबाय आरो उम
हारिमु मोसानाय मुसुरनाय दामनाय देनाय
दामनाय देनाव दङ ना जोंना खाम जथा
खाम जथा मेनलि बुङोबा बे खाम सि फुं सेरजा जथा ना उम उम ओमफ्राय थर खा गंगना उम गंगनाबो दंना बर'नि
औ बेबोखा
गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय बा दामबोनाय दासिमावबो दङ नुनो मोनो जेनेबा बैसागो बोथोर सफैयोब्ला जों बर हारिया बे दाममुफोरखौ दामनानै रंजानाय जायो आरो
औ आरो जोंनि कालचार जोंनि बे हारिमुखौ देखाय थारो एबा देखायो रिसेन्टलि रिसेन्टलि बे टेन थावजेन टेन थावजेन मोनना मोसानाय मोसानाया औ बेखौबो अरगा बागुरुम बेबो जानो थांबाय
उम बागुरुम्बा दोहौआवबो खाम सिफुं दामनानैनो जोंखौ जोंनि माबाया बर' हारिया मुलुग दरबाराव सिनायथि मोन सिनबाय आरो ना पपुलार गोसारबाय
बेेआव
ओरैनोथ' मिथिजाखायोमोन थेवब्लाबो बे बागुरुम्बा जिरोजा मोसानायनि गेजेरजों बांसिन मिथि थिसिननाय जाबाय आरो बांसिनै
रेकर्ड हिसाबैबो थाबाय
उम औ जारिमिन हिसाबै
औ
थाबाय आरो ओ आरो गुबुन
गुबुन दा दा मेइनआ जोंनि साननांगौआ बेनो बेखौ मारै उननि थाखाय जों प्रिजार्भ खालामो एबा मोजाङै दोननो हायो।
औ औ। थ'
दायथ' बेखौ जों एसे सावरायनो हालसिगोन आरोना। बिनि बारै।
जों दा इयुन जोलैफोरखौ बे जोंनि बर' हारिनि दामनाय देनाय बा मोसानाय मुसुरनायखौ लांबाय थानो थाखाय जोङो फ्रि सोलोंथाइ होनानै गथ'फोरखौ सोलोंथाइ लाहोनांगोन आरोना। जेनेबा खाम दामनाय सिफुं सुनाय बिदिनो मोनसे सेन्टार बानायनानै जोङो सप्ताहायाव खनसे बा खननैैयै जोङो उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ सोलोंथाइ होनांगोन आरो। मोसानायानो जा सिफुं सुनाय बा खाम दामनायानो जा। अब्लासो जोंनि बे औ हारिमुवा थांनानै थागोन आरो।
औ बेजों बेजों लोगोसे जों फोरों फोरोंगिरि बिसोरबो ओ इनकाम एसे थांना थानायनि थाखाय एसे हेल्पबो मोनगोन। मोनगोन थाइ थाइनैयाव एसे गावनि टाइमखौ होनायनि थाखाय आरो बेजों लोगोसे जोंनिया बे दामनाय देनायफ्रा थालांबाय थागोन।
औ जुदि जों बे उन्दै उन्दै फिसाफोरखौ बिदि फोरोंलाङाबा जोंनि हारिमुवा गोमालांनोबो हानाय आरोना। सम्भाबना बेनि थाखायनो सोलोंथाइ होनाया मोजां आरो माने गोनांथि होननानै साननो हायो।
बिराद औ गोनांथियाथ' दंखायो। नङाबा दानि टाइमखौ नायोबा जों आथिखालाव एकदम दङ।
ओम उनसोनानै दङ एखेबारे। बुंनो थाङोब्ला दानि उन्दै उन्दै गथ'फ्रा एखेबारे मबाइलनि फारसे बा बायदिसिना गारि दाब्रायनाय फारसे बिदि लब लब
थांबाय औ बेफोर जों ट्रेडिसनेलखौ जों उनाव थां थानो गोसो थानोखौ जों नांगौबा जों हेल्प खालामनांगोन।
ओम बुजाय आजाय खालामनानै ला नानै जोर खौ कचिं सेन्टार बा सोलोंथाइ बादाफ्राव लांनानै बिसोरखौ माबा होनांगोन आरो। बुजाय आजाय।
बेजों लोगोसे जोंनि जा ट्रेजिटेल द्रेस एबा जि दख'ना, गामसा आरो थाबाय जोंना ट्रेडिसनेल आर'नाइ बेफोरखौ दानाय लुनाय बेखौबो जों लोगोसे जों फोरोंनो ओ प्रिजार्भ खालामनो बेखौबो नांगोन।
उम अब्लासो जोंनि दानाय लुनायाबो माने थांबाय थागोन आरो औ दानि जुगावथ' दिनै माबा बाहायोना कारेन्टजों बा मेचिनदो दानाय उम उम। बेखौ नागारनानै जोंनि आइजोफोरखौ फोरोंनांगोन आरो।
सोंनांगोन औ आखायजों दानो मानो होनबा जोंनि मइेन सिगांनिफ्राय सोलिबाय था थानाय आखाइजों दानाया ओ जों आखाइजों दानायखौ बांसिन बांसि दिनै गोहोम होनानै बायनो एबा फाननो ना
खाइजों दानाया गाननोबो मोजां। आरो मुल्य गोनां सेन गोसासिनबो जायो आरो।
बेनो औ आरो रं खोस्थोम खालामनो एबा आलदायै बानायनो हायो।
सावरायनायखौ दोन्थ' जासिगोन नामा बेखि
औ औ दे।
उम।